हेल हेल
औ
औ नोंथां औ नोंथाङा फ्रि ओरैनो दं नामा औ सानजौफुनि गोजोन सानजौफु फुनि गोजोन हामलायनाय थाहरबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
औ
मोजांना खबरफ्रा गासिबो?
औ नोंथां नोंथाङाबो मोजाङै दंना?
दा मा-माखालाम मा खालामनानै दङ?
ओरैनो दं नोंथां आं दा नोंथांजों ओ दोरोङारि ओंख्रै बेनि बागै सावरायनो थाखाय ओ- फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हायोबा एसे खोनासंलांदो
औ औ दे दे
जोंनि दोरोङारि ओंख्रै होनबाथ गासैबो अनला सब-बाय ओ मैथा
उम
बिदनो गोबां ओंख्रिफोरानो गैयो बेहाय जेरैहाय अनला खारै अनला खारै जों अनला खारैजों ननि दाउ अमा ना बायदिसिनाबो लायो लोगोसेनो आरो सबाइ सबाय बुंनो थाङोबा जों साम लोगोसे ना गोरानजों सबायजों ना गोथांबो दाउ बेदरजों अमाबो बिदिनो बायदि बायदि जायो लोगोसे आरो जोङो मैथाजों खांख्राय जानाय जायो आं दा नोंथांनो सुंदयै मैथाजों खांख्राय खौ मा दि जायो जों नोंथाङा खोनासंलांदो।
औ औ दे दे।
मैथाजों खांख्राइ बुङोब्ला जोंनो गिबियावनो मैथा आरो खांख्राइनि गोनांथि जानानै फैयो जोङो बयनिबो नख खर नखरथ मैथाया थायो। जिहेथु मैथाखौ जोङो गिबियावनो खाना लाबग्रोनाय जायो ओ लोगोसेनो खांखौ ओ दुबु फोथारनि फ्राय मोननाय एबा ओ खायसे खायसे ओ फोथाराव फोथारनिफ्राय मोनो मेबा फोथाराव थांनानै हमनो हायैफोरा ओ बाजारनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बाजार लाबोनिफ्राय बायना लाबोनानै एबा फोथारनिफ्राय हमना लाबो ओ मैला थानायफोरखौ मोजाङै सु सुग्रोना लायो सुग्रो लानानै ला खांनायनि उनआव खांनायखौ फारिखायसे गथायैबो जायो खायसे खायसे बेयो खांख्राइ मोदोमखौ ओ बोखा थायो लोगोसे बिनि मेलेम एबा बिनि बिदैखौबो ओ दिहुननानै लानाय जायो बिदिनो मैथा खौ जोङो मैथाखौबो बिदिनो सुयो सुखांनानै लाखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ आखाइजों खायसे खायसे बसयो एबा खसे खायसे सिखाजोंबो हानो हानाय जायो बेखौ ओ बेनिफ्राय जों ओ सायाव होयो सारायखौ अराव होनानै गिबियावनो खांख्रायखौ एव फ्रामग्रोना लानाय जायो। खांख्राइखौ ओ थाव इसे होना नानै खांख्रा ओ बिनि उनावहाय जोङो खायसे ओ खांख्राइ बोखां नाबो दोनो ओ खायसे खांख्राइखौ ओ एवफ्राम खांनायनि उनावहाय मैथाखौबो होसना होनाय जायो आरो बिदि बिदि मैथाखौ खौ होसना जेब्ला मैथाया रेबलांगोन अब्ला दसे थानानै जों बेवहाय दै इसे होनाय जायो बे दै दैया ग्लब ग्लब गोदौहोब्ला जोङो बेखौ खोबनानै दोननाय ओ ओमफ्राय बोखांनानै जोङो बेवहाय ओ बानलु देना होना बानलु मस्ला मस्लि हाइजें सामब्राम ओ ओ जाब्रां देना होनायखौ बेवहाय जोङो होसन्नाय जायो आरो बेखौ होसन्नानै जोङो ओ मोजाङै मिलायनानै एवनाय जायो बे अब्ला जेब्ला ओ दैया रानो अब्ला ओ दैया रानजोबो अब्ला जों बेखौ मैथा बाथोन मुङै मिथिनाय जायो जेब्ला जोङो बेयावनो बे ओंख्रियावनो जेब्ला जोङो ओ दै खौ हाय बुजा होनानै संङोब्ला जों बेखौ ओ बिदै बिदै एबा जहल होननाबो बुंनाय जायो जेरैहाय खांख्रायजो मै मैथा बिदै होननानै बुंसिगोन नङाबा खां-खां मैथा जल होननानैबो बुंनोजों खांख्रराइखौ माबोरै जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथाङा मोजां फोरमायबाय आरो आंखौ सोंनाय बायदि आंबो खोन्थानो सानबाय नोंगौ खांख्राइ खांख्राइआ जोंनि थाखाय मोनसे एंगारहायि जाग्रा जाजाग्रा होनबाबो बांद्राय होननाय जानाय नङा
उम
सिगां समनिफ्रायनो जेनै उम आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो खांख्राइफोरखौहाय जाबोदों मैथाजों खा खांख्राइजों होनोबा बिराद गोथाव मोनलाय थियो आंबो आरो खांख्राइखौ मैथा था जोंल' बेनि अनगायैबो गोबां जायो आरो बाथो जेरै बाथोन नङा होमबा? बानलुजों सामब्राम सामब्राम गुफुर होनानै बाथोन जायो। ओंख्रि जहलफोरावहाय ओ ओंख्रि जहलफोरावहाय खांख्राइ बाथोन सोलानो मोनोब्ला मोजां खहाबो। थिग बिदिनो खांख्राइखौहाय उम बाथोन हिसाबैल' जाया माखासे देहा दुरबल मोनोब्ला खांख्राइखौहाय उरावउद बेदरखौ मोनथियोना नोङो? उरावउद बेदर। औ बे उरावउद बेदरजोंहाय जेब्ला खांख्राइखौ देनानै जायो होमबा बांसिन गोथाव मोनो आरो देहानि थाखायबो बेयो मोजां होननानै मोनथियो।
नंगौ नोंथां मोनसे मेडिसिन बायदि बे उरावउद बेदरा।
उम ओरैनोबाबो खांख्राइखौहाय बे आमाय मोननायफोरावहाय जायोब्ला मोजां जायो होननानै फोथायो।
नोंगौ नोंथां
उम आरो खांख्राइखौ जोङो बहा मोनो होनबाथ' मोनथिखायो ओरै बिलोफोरावहाय सोरबा ना गुरनायफोरावबो मोनो जाब्राफोरावहाय फैफायो आरो खायसेया जावनानैबो लायो खांख्राइखौहाय। जोंनि जोंहाय खांख्राइखौहाय जानायजों लोगोसे बुरजा बुरजा मोनोब्ला बाजारावबो फाननो लाङो आरो फाननो लाङोबा मोजाङैनो फाननोबो हायो। उम मोजाङैनो फाननोबो हायो आरो।
नोंगौ नों थां जोंहा रांनि मुल्फा मोनो जेहत जों फानोबोला
औ खांख्राइखौहाय बेखिनिखौहाय सावरायनानै जे एसे मोजां मोनबाय आरोखि नोंनिफ्रायबो खोनानो मोनबाय आं आं मिथिनायखौ आं नोंनो खोन्थाबाय मोजां मोनबाय आरो बेनि अनगायै जेनेबा गांजेमा आरिफोर नोंसिनियावहाय मोनो ना मोना? गांजेमा, सिनखावरि हो मोनोना गांजेमा सिंखावरि?
गांजेमा सिंखावरिखौ मोनो नाथाय आथिखालाव ओ गांजेमा खौ मोननाया एसे गोब्राबसै माने खमि लांनो हमबाय गांजेमाया। गोदोनि दिनफोरावथ' ना गुरबानो गोबां उथिलाबायोमोन नाथाय दा दानिया एसेबां ओ गांजेमाखौ मोननो थांला ओ बुंनो थाङोबाथ' जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो गांजेमाखौ बायनासोनांगौ जायो नाथाय सिंखावरिखौ मोननाय जायो सिंखावरिखौ ना गुरबानो मोननाय
उम उम नंगौ जोंनिजोंबो ओइ गांजेमाखौहाय दुब्लि बारियावहाय सिगां समाव बांसिन मोनोमोन आरो दैज्लाङाव बियो बिदै दैयो आरो बिदै दैनायावहाय नों नागिरनानैबो मोनो। बिदैनि गुदियावहाय थायो नालाय गांजेमाया नाथाय दा माने ओम दा बे आबाद माइ आबादफोर मावनायावहाय आं सानो जे खमिलांनायनि जाहोनखौ बेखौ मोनसे आं साननानै लायो जे आथिखालावहाय माइ आबाद मावनायावहाय बांसिन बे मुलि बायदिसिना बाहायनायावहाय बे एम्फौ थैनायनि मुलि आरि बांसिन बाहायनायनि थाखाय जे दुब्लि बारिफ्रावहाय गांजेमानि अनजिमाया खमिलांदों होननानै आं सानो आरो दा
नंगौ नोंथां लोगोसेनो जोङो आथिखालाव दुब्लि दुब्लि फोथारावहाय ओ जोङो गोदोनि बायदि मोसौजों एवलिया बेवहाय जोङो माबा हायो ट्रेक्टर ट्रेक्टराव गोबां गोफार गोफार फार थायो बेफोरजोंबो बिसोरो ओ सिथार जायो एबा हेथेर जायो बिनि थाखायबो बिसो बिसोरो गोमालांनो हमबाय
नंगौ नंगौ नोंथाङाबो मोज ना आंखौनो बुंदों?
नंगौ नोंथां
बिनि अनगायै आरो मा मा जाबावो? खोनादोंना?
मा बुंदों नोंथां?
ए बिनि अन अनगायै बिनि अनगायै आरो मा मा जाबावो दिनै?
बिनि अनगायैबो बिलोफोरावहाय मोननाय बिदिनो खांख्राइ साम' साम'आबो ओ गोबां रोखोमनि थायो आं मिथिनायाव साम'आ साम' गुसुं लोगोसे साम' गोलाव ओ आरो ओम सामु लादाय होननानै बुङो जों जायखौ ओ बिदिनो आरो जों ओ दोरोङारि जानाय होनोब्लाथाय नानि बेलायावबो जोङो ओ ना फिथिख्रि ना बोथिया बालाबोथिया ओमफ्राय नाथ थुर ओमफ्राय
बि जुमायखौ मोनोना मोना नोंसिन निजों?
सङो ओ जुमाय जुमायखौ जोंनिथिं फोरबो लानानैसो संनाय जायो।
नङा जुमाय खं जुमाय खं जाग्रा। साम' बायदियानो आरोखि।
जुमायख'
जुमाय थंहानो मोनसे दाब्लि दाब्लि दं जे।
दाब्ले दाब्ले गोलाव गोलाव गोलाव जे बेखौ जोंनिथिं मोननाय जाया। बिनि गुबां मि मिथिया नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
उम बेखौहाय जोंनिजोंबो जानाय जायो नालाय औ।
मिथिदों बिनि गो गोथावा गुबुन सामुफोरनिसाय आलादा होनना मिथिदों। नाथाय ओ जोङो। बेखौ औ नुनाया फ्राय नुनायानो नंला बुंजागोन आरो नोंथाङानो बेखिनि सम होनायनि थाखाय गोजोन थाबाय जोंनि सावरायनायखौ एसे। एसेआवनो दोनथनोसै नोंथां।
औ दे दे।